अ नोंथां खोनादों नोंथां अ होमबा दा जोङो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय आरो बेफोरखौ माबायदि मोनो माबायदि जोङो गावसोर जोंनि गाननाय जोमनायजों बानायना लायोबा दाना लायो जों बिनि सायाव सावरायनोसै होनबा नोंथां।
औ नोंथां दे सावराय जायो।
अ होमबा आं जागायग्रोनोसै होनबा नोंथां।
औ दे औ नोंथाङा फोरमायग्रानै हो दे।
अ अ जोंनि बर'फोरनि गा-गाननाय जोमबाय होमब्लाथ' जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा हौवा माहारिया गामसा आर'नाइ आरिखो गानो आर'नाइखौ जों फा फाफ्लि फाफ्लि एबा जोङो मा खर' सायाव खाना लायो जोङो फाग्रि खाना लायो आरो गामसाखो गानो जोङो। आरो लोगोसे औ उल जों गोदो गोदायनि जों बर' हौवाफोराथ' बांसिनानो बेफोर गस्ला आरिखो गानामोन उल हिफोरखौनो जो उल जिफोर खोनो जों जोमना लायोमोन जोंनि बर' सुबुंफोरा बांसिन आरो स सलाफोरखौ सलाफोर गानामोन। लासै लासै फैयनासो सला गानग्रा जाबाय आरो लोगोसे जोंनि होनजाव फोरा जोंनि दख'ना दख'ना गानोमोन दख'ना नाखौ गोबां बे द मु दख'नानि मुं दं जेरै दख'ना थावसि बेफोरबायदि माबाफोर दख'ना बेफोर ओ बायदिसिना गाबनि गोमो गोथां गाबनि एसो बायदिसिना आगर एरनाय बेफोरफोरखौ गानोमोन जोंनि बर' आइजोफोरा आरो गोदो गोदाय जोंनि बर' आइजोफोरखो थ' ब्लाउस आरिखो गाननाय नुवामोन जोङो अ गोदो गेजेर ससे फायनासो जोङो बै ब्ला ब्लाउसफोरखौ गाननायखौ नुदोंमोन जोङो। बर' आइजोफोरखौ बिदिनो जोङो। दख'नाल' बेनिफ्राय जोंनि फास फास्रा खो लाबाय आर'नाइ लाबाय बिदिनो। थायोमोन आरो जोंनि बर' हिनजावफोर गाननाय गिदोमोन लोगोसे जोंनि स अ जोंनिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेफोरबायदिनो सनाफोर रुफा‌ फोरखो गान गानना लायोमोन आरो स खो खोमाफोराव सनाफोरखौ गानना लायोमोन बिदिनो मिथिंगाखो मोननाय बेफोर बेसाद ओ माबाफोरखो मुवाफोरखौनो बांसिनानो आरो जोंनि बे बेफोर बर'फोरनि गाननाय ओ गामसा गामसा जा दख'ना जा आर'नाइ जा बेफोर जोमग्रा हि आ बेफोर आ ओ खोमानो फा बिफोर जेसांनो दोङो हिन्जावफोर लानाय बे बेफोरो फास्रा बेफोर जों ओ जोंनि बर' आ आइजोफ्रा गावनो दायोमोन गावनि हिस हिसानसालियाव जोंनि हिसानसालि होनब्लाथ हिसानसालियाथ' जोंनो जेरै ओ बिफोर हिसानसालि खो बंफां आरो मा होनो बेखो जोंनि औवा औवानि खुनथादो ओ औवानिफ्राय बेखौ बानायनानै बेयाव जों खुन ओ जों खुन्दुंखौ जोङो जेरै लाथा एम्फौ एम्फौनिफ्राय बे खुन्दुंखौ जोङो दिहुनोमोन जोंनि बर' आइजोफोरा। बेखो ओ टराव माबा खामनानै फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै बे खुन्दुंखौ जोङो मा होनोमोन जथरफोराव खालामनो उनोमोन आरो। माने बेफोरबायदिनो आर थुनोमोन आरो बि दिनो आरो बायदिसिना मोननाय बिफां लाइफां जा माबाफोरनिफ्राय बायदिसिना गोमो गोथां गाब गाबहोयोमोन बे खुन्दुंफोराव गाबहोनाय जोङो जेरैबायदि दख'नाफोरखौ दानाय जायोमोन बायदिसिना गाबनि आरो बायदिसिना आगर एरोमोन जेरै फारौ मैगं हाजो हाजो खर' बेफोरबायदि गोबां जिब जुनारनि मा बुङो ओ आगर एरोमोन आरो जोङो बर' आइजोफोरा बेफोर जेरै जोमग्रा हि जोमग्रा उल ही दख'ना गामसा आ-आर'नाइफोराव बेफोरबायदि दायोमोन आरो जोंनि बर' आइ आइजोफ्रा गावनो न'खरावनो आरो जों बर' सुबुंफोरा बेफोरखौ बायनानै गानामोन आरो गावनो इसानसा लियाव दानानै गानजोबोन आरो जेवबो जेसेबां मिथिंनिफ्राय बेसाद मोनो बेफोरनिफ्रायनो जोंनो दिहुना लायोमोन। बिदिनो खुन्दुंफोरखौबो जों मिथिंगनिफ्रायनो बानायनानै बे दाना लादोंमोन जोंनि बर' आइजोफोरा आरो जोंनि बर' आइजोफोरा बे दानाय लुनायजोंबो आखा फाखा जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायबो दाबो जोबोर आखा फाखा दानाय लुनायफोराव नंगौ नोंथां ओ नोंथां ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना? जों
औ औ औ। जोंहा गाननाय होनोब्ला ग बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जों बर'फोरा ओ जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा ओ गावसोरनि गाननायफोरखौ बा आइजोफोरा गावसोरनो गावनो न'आव गनो दिहुननानै माने गावनो थ-थियारि खालामनानै गानोमोन। थिग बेबायदिनो जोङो गाननायनि बै जिफोरखौ बानायनो थाखाय जोङो खुन्दुं नांगौ जानायलाय जोङो इन्दि एम्फौ फिसि फिनानै बै इन्दि ए इन्दि एमफौनि फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं दिहुन नानै ओ थावख्रि लुनानै खुुंदुं सानानै जोंङो मा खालामदों जि दाबोदों। जों बेबायदिनो दखना बा जोमग्रा जोङो बायदिसिना बेयाव बाहायनाय माखासे जाय जायनि बेसेना अरायबो गोजौआव थायो आरो बेयो माने। बेखौ गानोब्ला जोंनि बिगुर फोरनि थाखाय मोजां होनो माने जाहा जोंनि बिगुरफोराव जेबो बेराम माने साबदारनो हाया साबदेरनो हाया साबदेरा। बिदि होननानै ओ फोथायो आरो जों बेखौ बेबायदि जोङो गानो जोमो थिग बेबायदिनो जोंनि दख'नाफोरखौबो आइजोफोरा गावसोरनो दानानै ओ गानोमोन। बे द-दख'नाफोराव माखासे आगरफोर होनानै दायोमोन बे बिसोर माने बैफोर आगरफोरखौबो गावसोरनो बानायनानै ला-लानाय माने आखा फाखामोन आरो बिसोरो आ बानायनानै लायोमोन अ बेबायदिनो जोंहा जेरै जोंनि बर' सिनायथि आ जायखौ जों नुब्लानो जोंनि बर'नि बा बर' होननानै जों सिनायनो मोनो। बै आर'इ नाय जाय लाब्लाथाय बे आर'नाइखौबो बै बर' हिनजावफोरा बायदि आगर होनानै बिसोरो दाबोदों बेयाव जोङो आर'नाइाव गुबैयै जोङो मोनसे आगरखौ आर'नाइ होनबाथाय नुखागोन बे आगरानो जाबाय हाजो आगर बे हाजो आगरखौ जोङो माने आर'नाइ होनबाथाय बेयाव थाखागोन आरो थाफानांगोन बेयो ओ बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन गाब ओ होनानै बिसोरो आगर होनानै जिफोर दाबोदों ओ बैफोर ओ बैफोर गाब खौबो बिसोरो गावसोरनो बानायनानै लादों ओ बानायनानै मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै ओ बिफां बिलाइ बिफांनि बिगुर ओ बिबार ओ फिथा बे फिथाइफोर बेफोरखौनो जथायनानै बिसोरो ओ गावनि रोंगौथिजों माने आ गाबहोनानै बायदिसिना रंगिना संगिना जि फोर बिसोर दाबोदों आरो नोंथां बेजोंनो दानानै बिसोरो गानबोदों बेनि उनाव जों हौवाफोरनि गानग्रा जा गामसा बेखौबो बे बर आइजोफोरानो दानानै ओ होदों बा दानानै दिहुनो दिहुनदों थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि ओ गानग्रा जोमग्रा दङ जेरै ओ दखना आरो जोङो दखना थावसि होनबा जोंहा गुबैयै ओ हिनजाव गोदाना गाननाय हाबानि समाव ओ बे गाबा बे दखनायानो जाबाय जोंना गोमो गाब गोमो गाबनि जायो बे जोंहा जुदि जोंनि ओ गोथार जुलि जायोब्ला जोङो बेखौ ओ खैना बा हिनजाव गोदाननो बे दखना थावसिखौ गानहोयो ओ बिनि बेनि अनगायैबो नोंथां जोंनि गेजेराव माखासे गहेनाफोर गाननायबो ओ जोङो ओ नुनो मोनो ओ जेरै खोमानि ओ गन्थंनि ओ मे ओ लोगोसे जोङो आखायाव ओ बेबायदिनो गोबां ओ रोखोमनि ओ सनाफोर बा गहिनाफोरखौ गाननानै ओ बर आइजोफोरा माने गावखौ समाय होदों आरो ओ बेबायदिनो समायना देलायबोदों बर आइजो
अ नंगौ नंगौ नोंथां दाबो बेफोरबायदिनो जोंनि बर आइजोफोरा दाबो जों दानाय लुनायखौ गाराखै दाबो जोंनि बर आइजोफोरा गामि गफायाव हिसानसालियाव दायो जोङो दानाजों लोगोसे फालांगि फालांगिबो खालामो आथिखालाव बर' आइजोफोरा गोबां बिबांनिनो दखना आरि ओ बेफोरखौ बेफोरनो आथिखालाव जोङो जेरै लांगा दखना आरिफोरखौ फानो दानानै अ लोगोसे गामसा फोर गामसाफोरफोरखौबो दायो आरनाइफोरखौ दानानै बे फाननाय जायो आरो आरो जोंनि बे दानाय ओ दानाय गामसा दखना आरो आरनाइफोरा जोबोर बे बेसेन मोनो बेसेन गोसा आथिखालाव जोङो ओ गोबां आथिखालाव गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बेफोरनि मा होनो ओ नखल खालामबाय दं बेफोरखो बो गुबुन खुन्दुं पलिस्टार खुन्दुं माबाफोरदो बा मिसिनारियाव बानायनानै ए खम बिबाङाव खम बेसेनाव फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव नाथाय जोंनि बे बर' आइजो फोर दानायफोरा जोबोर मोजां ओ गाननो एबा जोमनो जोबोर मोजां
औ नंगौ
आरो जे जोंनि ब-बर' फ्राथ बुंनो थाङोब्ला ओ बायनानै गाननो गोनांथियानो गैया जोंनि गामसा जा आरनाइफोर जा दखनाफोरखौ जा जोंनि बर आइजोफोरा गासिबो नखरावनो बुंनो थांब्ला दाजोबना लाजोबोनोखा बेफोरखौ
औ औ नंगौ
खालि बायनो गोनांबा जोंनि हाथायावनो गस्ला आरिफोरखौ बायनो गोनां जायो। आथिखालाव जोंनिया आरो जोंनिफ्रा बांसिन आथिखालाव हौवा माहारिखौ बांसिन ओ सेंग्राफोरखौथ' गामसा गाननायखौ एसे खमैनो नुयो। बांसिन गानला बेफोरखो वेस्टार्न कालसारनि बेफोर लंपेन्ट सलाफोर पेेनफोरखोसो गानो जोंनिया। जाय हक गामि गफानि हिनजाव फोरखौथ' बांसिनानो बे दख'नाखोनो गाननायखौ जों नुयो। दखना गानबाथाय जे जेराव जेरावखि हाथाय बाजार थाङा माने जेरावखि ओ फु-फुजा फाथोल जा हाबा हुखा जा जेरावखि थाङा मानो बेफोरनो जों दख'ना गाननाय थांनाय जों नुयो आरो गामिनि बोराय बोराइफोराबो बे दो गामसा आर'नाइ लानानै ओ जोङो हाबा हुखाफोराव बा हाथाय बाजाराव थांनायखौ जों नुयो आरो जों बर' हौवाफोरखोबो आरो बे बेनो जोंनि जोंनि बेनो गान गाननाय जोमनायानो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि।
औ नोंगौ माने गुबै गाननाय होनो ब्ला जोंना ओ हिनजावफोरना बे ओ दख'नायानो आरो ना। औ ओमफ्राय ओ आरो हौवाफोरना जाहैबाय गामसा औ नोंथां गामसा खौ गाननानै दा गोदोनि समाव नोंथाङा दायो बुंनाय बायदिनो गोदोनि समाव जोङो द' गस्ला गानामोन बा जोङो गाम ओ जि जा जा जिनि इन्दि जि बेफोरखौनो जोङो फाननानै लायोमोन मोदोमाव। थिग बेबायदिनो। औ दे होमबा नोंथां ओ ओ बेखिनियावनो औ दोनथ' औ दे बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे।